हेल औ खोनादों
दे नोंथाङा मा बुंनो सानदों हामबाय होनदों
औ औ आ आं एसे खान्थाल फिथाइनि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदों आ जेहेते जि खान्थाल फिथाइ होनना बुङो ब्ला बे मोनसे जा ग्रा बेसाद बिनि सोमोन्दै रायलायनो सानदों रायलायजागोन ना
ओम ओम रायज्लायनो हागोन मोजाङैनो
औ ओ जेहेतु जि खान्थाल फिथाइ बेखौ जोङो मिथियो मोनसे जाग्रा फिथाइ होननानै ओ बे ओ जोबोद मोजां जानो आरो बियो ओ खान्थाला खान्थाला बुहुत मोजां जानो बिहा ओ खान्थालखौ ओ नायोब्ला खान्थाला ओ फिथाइनि भितराव ओ फिथाइया गोदोरहै थायो आरो बिहा सिङाव बिसब बेफोरबायदि थायो आरो बेगर थायो आरो खान्थाल नि फिथाइनि सिङाव बेफोरबायदिनो मा दाफोर थायो आरो दिनैनि दिनाव जोङो ओ बेफोरबायदि खान्थाल बेखौ फिथाइखौ जानायखौ नुलिया नाथाय सिगांनि बेलाफोराव गोबां खान्थाल फि फिथाइफोरखौ जानायखौ नुयोमोन आरो बे खान्थाला ओ खान्थालनि बिफांखौनो खान्थाल बिफां होनना बुङो बे बिफांनिफ्रायनो बे खान्थाल फिथाइखौ मोनो नाथाय दिनैनि दिनाव बिफांफोराबो खान्थाल बिफांफोराबो खम जालांबाय आरो खान्थाल जानायफोरखौबो नुलिया जों नाथाय खान्थाल आ फिथाइफोरखौ जों दाबो सम सम सोरनिबा सोरनिबा न'खरफोराव जों नुयो आ नाथाय बेफोरबायदि जानायखौ सिगाङावहाय जेरै खान्थाल फिथाइफोरखौ जायोमोन बेबायदि दानि जुगाव दानि टाइमाव दानि समाव बिदि जानायखौ नुलिया आ बिनि सायावनो आं नों ओ नोंनिफ्राय फंनैसो खोथा मोनथिनो लु-लुगैदों फिथाइनि
औ नंगौ खान्थाल फिथाया नोंथाङा बुंनाया बि बाथ्राया नंगौ खान्थाल फिथाइ होनोब्ला जोङो ओ बेखौ नायोब्ला नुनो मोनो बे गोलोम बोथोराव बेखौ थायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बे बिथाया लावदुमदुम लावजेंजें जायो आरो बेबायदि स्टाइल नि थायो बबेबा जादा गोदोर थायो बबेबा फिसाजाद थायो ओमफ्राय आरो बियो नुनायावहाय गोथां ओमफ्राय बेयावहाय सु सु बायदि रिखि रिखि रिखि थायो आरो बेजोंनो लोगोसे सिङाव बिजिर थायो नोंथाङा दि बुंलांबाय नोंगौ आरो बेयोहाय खान्थाल फिथाइया जोंहा बायदि रोखोमनि दोङो जेरैहाय गोथां जाग्रा आरो मोन गोमोन जाग्रा आलादा आलादा दोङो आरो बबेबा बिसबा फिसा बबेबा बिसबा गोदिर बेबायदि बिदिखौ जोङो खान्थाल फि फिथाइनिफ्राय जों मोननो हायो आरो बे खान्थाल फिथाइया ओ देहानि थाखायबो जोंनि जोंनि हेल्थनि थाखायबो जोबोद मोजां जायनि थाखाय ओ बियो दाइजेस्ट जानायाव मोजां आरो ओ इमिउन सिस्टेम जोंनि बोलोबा माबानायावबो बेयो ओ हेब हेफाजाब खालामो गोख्रै ओ हे माबा खारनायाव हेफाजाब खालामो आरो ओ ब्लाड सुगारफोरनिफ्रायबो जो ओ जोंखौ ओ। बासायो आरो गोबां बेराम जेरैहाय हारटनि प्लेम बेफोरखौ हार्टफोरखौबो खालामो बायदि बायदि बायदि बेरामफोरखौ बे खान्थाल फिथाइनिफ्रायबो जों गानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे खान्थाल फिथाइया जोंनि थाखै जोबोर मोजां। खान्थाल फिथाइया गोबां रोखोमनि जेरैहाय जोङो दैया जों रायज्लायदोंमोन जानाय गोथां जानाय आरो गोमोन जानाय आरो बेखौहाय ओ जोंनि बर' गामियावहाय जोबोर मोनो बयनिबो न'खराव नुनो मोनो। नाथायबा आथिखालाव गोदोनि गोदो खौ लानानै नैबे दानि मुगाखौ लानानै एसे खम जालांनायखौ नुनो मोनोना न'फोर बानायनाय मानाय जायगाफोर साफा खालामनाय बेफोरावहाय माने बेफोर बिफांफोरखौ दानफायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो लोगोसेनो बे फिथाइफोरखौहाय फिथाइफोरखौहाय फानना हरनायफोरखौ जों नुनो मोनो जोंनि गामिफ्रावहाय बेफोरखौ फाननो एसबां सानबांआ मानसिफोरा नाथायब्ला जों गुबुन जायगाफ्राव नायोब्ला गुबुन जायगाफ्राव माने बिब बे खान्थाल फिथाइखौ जों गोबां फाननायफोरखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय आरो आरो जेरैहाय जोंनिथिबो फानो ओ जेरैहाय खान्थाल बेगरखौबो जाजायो बेखौ रुनानैबो रुनानै बाथे देनानैबो जाजायो आरो। एवनानै गर' एवनानै बेखौ बाथोननि देनानैबो जाजायो आरो बायदि बायदि बाथ्राफोर दंबावो नाथाय। समखौ नोंथांनो होननानै नोंथांखौ एसे मिथिनो लुबैबावबाय।
न नोंथाङा जि बुंलांदों। आ जि खान्थाल फिथाइखौ जों आ गुबुन गुबुन आ। गुबुन गुबुन मोननो हायो जेरैहाय गिदोर फिसा बेफोरबायदि आरो खान्थालखौ जेरैहाय नोंथाङा बुंदों ओ गोथां जाजायो आरो ओ गोमोनबो जाजायो होनना बि थिग नंगौ बे खौराङा दा जि खान्थाल फिथाइ आ दिनैनि दिनाव जों बिदि न'खर न'खर बर' गामिफोराव आगोलनि दिनाव जेरै नुयोमोन दा दिनैनि दिनाव बिदि नुला नाथाय। जोंफोरो दिनैनि दिनाव खान्थाल फिथाइ जानायफोरफोरखौ जों नुयो आरो लोगोसे दिनै बर' गामिफोराव जोङो नायोब्ला खान्थाल फिथाइखो मैगं थाइगंल' जानाय नङा ना गोथां आरो गोमोनल' जानाय नङा नाथाय बे खान्थालखौ मैगं फोरखौबो जों जानाय नुयो खान्थालखौ मैगं संनाबो जानाय नुयो आरो खान्थाला गोबां मोजां गावनि देहानि थाखाय बे खान्थाल फिथाइया जोंनो लागै मोजां देहाफोरखौ होयो बेफोर मानोना मोनसे आ मोजांहै आ बिफां देरनानै बे बिफाङाव जेबो मुलि होआलासेनो बे फिथाइया मोजांहै जायो बिनिखाय बे मुलि गैयै फिथाइखो जानो बिराद मोजां आरो। बे खान्थाल फिथाइआव जेबो मुलि होयैलाय बे खान्थाल फिथाइखौ जायोब्ला आ मोजांहै बोलोफोरखौबो मोनो भिटामिनफोरखो जेरैहाय नोंथां आ डक्टरफोरा जोंनोलागै खिन्थायो बेफोरबायदि। फिथाइ सामथायाइ जायोब्ला देहाफोराबो मोजां थायो होननानै बिदिनो खान्थाल फिथाइयाबो मानसिनि लागै जानो थाखाय बिराद मोजां आरो खान्थालहा। गासै बिनि गासै। बिगुरखौ गारनानै गासै बेगर बिनि बिसब गासैखोबो जानाय जायो आ जों नायनो थाङोबा दिनैनि दिनाव आ बे बेगरफोरखौबो ओ बाथेन देनानै जायो बा मैगंफोरदों संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। दिनैनि दिनाव बे बेगरफोरखौ आरो बे बेगरफोरखौ जाखांनानै जि दोननानै बेखो। जि संगोन बिनि संयैनि। सिगांनो बेखौ रुग्रोनाय जायो बा एवग्रोनाय जायो बिनि उनावसो बे मैगंफोरजों संनानै बा बाथोनफोर बनायनानै जानायखौ जों दिनैनि दिनाव नुनो मोनो आरो बिदिनो खान्थाल फिथाइ गोबां मैगंबो जानाय नुयो दिनैनि दिनाव गोबां बेफोरबायदिनो मैगं जायो गुबुन गुबुन मैगं। फोरजों लगायजाबनानै बेफोर बायदि जायो आरो खान्थाल फिथाइया बुंनो थाङोब्ला दिनैनि दिनाव खान्थाल फिथाइखौ जानायखौ जों खमखौ नुनो मोनो नाथाय गोदोनि दिनावब्ला जों नायनो थाङोब्ला खान्थाल फिथाइ। गासैनि नखरफोरावबो दङमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जों बिदि गासैनि न'खरावबो खान्थाल बिफांफोरखौ नुला खम जालांबाय नाथाय खान्थाल जानायखौबो जों नुलांला नाथाय आं सानो बे खान्थाल फिथाइ। जायफोरा गैया बिथांमोना न' खाथिनि जायफोरनियाव बिफांफोर दङ बिथांमोननियाव बिनानै जायो बा बिदिनो मोजां भिटामिन। मोननो थाखाय बे खान्थाल फिथाइखौ जानाय जायो। दायो। नोंथांनो बे सम होगोन होबाय नोंथाङा माबाफोर
औ बे बे खान्थाल फिथाइ जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां गोबां डायबेटिस गोनां मानसिफ्राबो बेखौ जानो हायो नाथायब्ला जों बेयावनाय बेखौ नायोब्ला सुगारा बेवहाय जोबोर गोबां बिबांनि थायो गोदै बियो होनब्लाबो। बेखौहाय नायनानै देहाखौ नायनानै जाजायो। आरो आरो बिदिनो खान्थाल फिथाइफोरखौहाय गुबुन गुबुन हादोरफ्राव फाननायखौबो जों नुनो मोनो जेरैहाय दं आलादा आलादा फानो पेकेजिं खालामनााबा फाननाय नुयो आरो बे। खान्थाल बेगरखो जे-जेब्ला बेखो ओ ओम एवना था रुनानै बाथान देनानै जायो अब्ला बेखौ बिराद गोथाव नाङो दा-दाथ' नै सिजोन जाहांबाय खान्थाल फिथाइ थायनायनि आरो। साननैसो उनावहाय जोंनि बर' गामिफ्राव बेखौ, हाननानै जमा न'खराव जानानै आरो बिनि बेगर जि आग्लायना थालाङो बे बेगरखौ बााथेन दोननानै बोरिया जासिगोन। फुंनि समाव बा बेलासिनि समाव जेब्ला जायफोरा खेथि बाथि खालामो बिथांमोना जोबोर मोजां मोनो आरो देहायाव जेबो प्रब्लेम खालामा बेफोरो ओ जेब्ला फालुखौ एसे फानलौखौ एसे थिग होनानै जायोब्ला नाथायब्ला बेखौ फानलु गोसा होननानै आरो बेखौ बां द्राय जाद्रायबोब्लाबो गेस जानायनि हमभनाया थायो मानो होनोब्ला? बियो ओ खान्थाल बेगरा मानि एसे बेलेग जायो बे क्रिमि टाइपनि, नङा होमबा? दा बेखायनो बेबो माने बे खौ बारा जाद्रायोबाबो उदै दुनाय थायो। आरो खान्थाल फिथाइखो मोनसे बुंनाय दोङो जेब्ला जेब्ला खान्थाल फिथाइखो जायो अब्ला बेयो खान्थाल फिथाइ ओ जोंनि थैखौ गरम खार खारहोयो होनना बुङो आरो। ओमफ्राय बे टाइमावहाय जेब्ला मिथा फान जायो, बा जर्दा फान जायो, नोंहा माबा मोनसे जानानै नोङो थैनो हानायनिबो चान्सेस दङ होननानै बुङो डक्टरफोरा। जानो नाङा होननानै मानो होनबा बिराद स्पिड जायोनो। जोंनि रोदाफोरा मोजां जायोनो नार्पफोरा।
ओम।
थै खारनाय रोदाफोरा आरो बिदिनो गोबां बाथ्रा दङ थोबा जों बेसांखिनियाव जोङो रायलायनानै जों फोजोबनो हाया स' बेखायनो बे नैबे समाव बे बाथ्राखौ खान्थालनि सोमोन्दै रायल्लायनायखौ बि बावनो दोन्थ'नो आं सानबाय
औ दे हामबायसै नोंथांनिसिम बिदि खान्थालनि सोमोन्दै आंजों रायज्लायनायनि थाखाय दे धन्य'बादसै
धन्यबाद हामबायसै